औ औ
मा खामदों?
दङ नै राजाखौ फुथुदों।
हा
राजाखौ फुथुदोंहाय नारदों रंगायाव
ए उन्दुबाय?
औ
नों नोंलया मा खालामदों?
आंबो दङ नै जिरायलाबायनानै गरमखायनो मा खालामगोन मा मागोन
मा ओंख्रि जाखो?
जोंना सानसुनि सङाखै फुंनि जाखांबाय माबासोमोन भिन्दि भाजा आलु बाथोनसोमोन
ए
सानसुनि दा दसे थानानै ओरै संसै ओमफ्राय बे बेखौनो मोनानि सानसुनि बिदिनो जानोसै गरमफ्राव माथो बेलाय नोंस्रालाय?
आं जाथ'आखै मोनबाय जोंनाबो माबासोहाय बुद ओमफ्राय मैखुन
बबाव मोनखो मैखुनखौलाय?
माबा दंफां मैखुनजो बैयाव बेरदों मैया बैसिनि मास्टारा खादों
ए गोरलै गोरलैया गोथावसो जायोबाल बेबो
उम
दंफांनिबाबो ए रानिया एसे जिगोद जिगोद जायो
औ
गोरलै गोरलैयाव जासिनांगौ होनोमबाना आराम गोथाव जायो।
ओं नायसननो रोङाखै मैया बे नायफैनानैसो गिदिर गिदिर जाबायमोन।
सोरो नायखो?
बै मारथाया
ए
आंथ' नाय खाथियाव खाथियाव माामायाव दङ रावबो एसे
औ
नोंस्रा मामा मोननिया जायाखै रायज्लाय जायाखै?
ओहो जाथ'वाखै मैया जायाखैमोन माने नायथ'वाखै आङो।
दाखालिनो बानायदोंमोनदां माथो?
उम ओमफ्राय मैया सेेक खालामदोंमोन आं जायाखै माथो फैयाखै।
ए आंथ' बानायना होनो रोङाखै नायनो रोङाखै।
उ ओंहो दायो बिसिदां साननानै नखौबो गैगोन ना गैया साननानै हराखैमोन आं
हरबानो जानायसै आं दाखालि साननै ओरैनोसो थादों मै दाखालिबो मैयाबो।
ओं ए आं दिडिउटि दंदां आं साना नै बिजिदां
दिनिफ्रायसो मा नाइट दिउटि
ओं
हरनो हागोन गाबोन सानफ्रावबो।
औ औ
सानसेयाव खनब्रो गाहाबो रायज्लायनो हायोबालाय।
औ हायोबारा
आालाय बेखौनो गासैजोंसो खनब्रै जानांगौदां होननानैसो बुजिलाबायदों।
सासेजोंनो खनब्रै गाहाम राय्लायनो हायोनो।
सानसेयावनो होनबालाय दसेनो जागौमोन ने दसे दसे राय्लायबाय थाबानो। आंहालाय बुजियाखैनो मोजांखौनो। गासैजोंसो खनब्रैल' रायज्लायनो हायो दां सिलंदों आरो आंहा
ए
दहायसे
आं सानावहाय बिसि जायो मानसिफ्रा खामानि मावनाय इखाय बेजिदां साननानै हरनो रोङा
गरमाव मा मावनो बालायलाङो है ओंखामखौबा संनो बा
बिदिनो बेनोथ' दा मोसौ अमा अमा फिसाला बायनो हरदोंमोन आं ओरैनो मासे औ फिसाहाय साराय बार'स'निल' नो
ए बुन्दा ना बुनदि
बुन्दिसो
ए दायोलाय दाम खम खादा अमाया
उ एखानथ' उबायनो ह
उ हायोबा दा बायदेआवसो बायनो मोननांगौ दाम खम
फिसासा सोहाय देरगोना देरथाय
सम मोनो माथो एसे खमावनो
उ आं एसे खमनिखौ बिहरनायखौ लाबोबायदां बेनिखौनो
मासे मानै ओरैनो दैखलाय जाना आन्था मानै माथामबासो अ आदारखौ बायख'नो हाया।
उ मासेयानो जायोहाय उ
मानि एबाराव मानि मानि लानाय जादों आरो
औ
उ
उनदुबाय दहायनो उन्दुदों होमबाबो नारबाय थानांगौ गेजेर गेजेर
खामसालियाव न'नि खामसालियाव
औ
उ जवाबाव सानाव जिरायनो आराम जायोने
औ
सानजानिबा नाङो नोंसिनाव बार
सोनाबनिबासो नाङो
ए दाथ' सानजानिसो
सोनाबथबो फैदों माथो एसे एसे
सानजाथिंसो फैनायमोन दाह आरो बेखौनो बांसिन
ए न'आ फैदोंदां सानजाथिंबो सोनारथिंबो फैदों आरो एसे दहम दहम बांद्रायै
दा ओमफ्राय दाइलआव बुखानायाव हरनो हायो होननायखौ आं बुखानायखौ रोङाखैहाय
आंबो बुखानायाव जायाखै नाम्बारखौ नायै नायैसो हरनांदों
आंबो हनै लिरफिननानै लानानैसो बु
औ औ बिदिसो हरदों आंबो जायानो बैयावहाय डाइ खालामनायाव
ओ जायानो माबा माबि ओंखारलाबायायनो नागिरो बेलेग बेलेग जार नागिरो मोजाङानो जायाखै ओंखायनो लिरनानैसो लानांदां आङो
औ
गासैबो खै गोसबां गोबाव रायज्लायनांगौ होनामलाय
हा हाग्रा थैनायनि मुुलिया माया मोजां ब्रा
होननायमोन
माखौ थिन घन्टा गासै तिन घन्टा जानांगौमोन आरो
ओरैनोबालाय माथो घन्टा घन्टा रायज्लायनो हायो जोङो
औ बिदियावबा खथाखौ मोना जायो ने
मा एसे गरम जादोंहाय जोनो जोनो नो सान्दुआलाय बांद्राय गैया
बिदिबासो गरमसिन जायो
ओम
समभब नो‌ उम बार बारबा इसे जुलाइ आगष्टआवनो देन्जारखा ने
उम होमबाबो आं सेप्तेम्बर अक्ट'बरसिम गरमखौनो मोनोहाय जोबा जोबानो
मानो जायो ओम ओमबाबो एसे माबादो आरो दसेनो थाङोथ' आरो
ओम
मोजां ना थान्दाया मोजां नालाय बारा माबानो मोना आरो गोबाव थानाय मोना ओम
बाजाराव थाङासै रावबो
गैया रावबो थाङाखै आदैनो हरफाबाय बेखायनो थांबनानै अमा बायनो अमा फिसा बायनो
ओम बालाय लाङो गरमावबो थांनो
ओम गरमखायनो
थाङाखै आंबो
ओ
खोनालाबाय दा
ए।
थुरिबारि मेवला।
औ। गोदान रिफारि खालामदां उम ओमफाय। ओमफ्राय-ओमफ्राय
मैया माबायाव थांबाय नेदानो नांस्रासै बैस्रानावहाय।
औ अलखामोनाव नेट मोना।
न'आवनो मोनस्राया नेटानो।
बारासो बिराद मोजां बिसिनाव ओमफ्राय नेट मोननो नागिरा।
साहा माबानि नांबालाय नांथावगौ माथो बांद्राय माबाबो गैया खना खनलाबो नङा आरो थिं हा
मिथिया मानोबा नाङा बिसनिथिं मिथिया आङो।
उम नोंसिनासो नांबावो?
औ जोंनाव नाङो नेदा। बेवहाय ओइथिंजाय बैयाव नाङामोन न' फुरानायाव।
नोंना जिअ' नामा?
औ जिअ'बो नाङो एयारटेलबो नाङो जोंना।
ओ।
बिसिनाबो होमबाबो लांदांदांसो नोंसिनिथिंजाय औवा सुं आरि दंबावोसो।
औ मनो नाङाबोथाय मोनथिया। उम।
ओरैबो सानजाजोंह दा कारेन्ट खालामामफा खाथिखायसो नाङा।
बिदिनो दां।
टावारा नांसहैयानदां।
उम। गायजेनाखैनो। दि ओय जा औ जाथि मोनहा फुगासिनो आरो।
माबा नोंस्रानिखौनो गायदों फुदों?
ओंहो।
सोरहाय ए गावसिनिखौ। ए-ए नोंसिनिखौ जाथि मोना गाया माबा मोनासो गायोनो खान्दा मोनासो?
खानदाया
ए बै माबानिखौ इ बिसोरखौ सा रोगालाय थांलाय लाबोलाय नुनायखिनो इसानिदांसो सानदां आंलाय।
ए बे हारसिं थाङाना। अजय ओं अजै मोनहा गावसिनियाव हैदों।
ए। होमबालाय खा माबासो खान्दासो गायगोन नो इखौ।
ओ जों-जोंनिखौ खान्दासो गायगोन माबा बांगाल बारिया उम गायनाय फुनाय।
फुबालाय आराम स्र' जायो खनसे
औ। औ
औ।
उम बैयाव दा नोंसिना जाम्फै बारनानै। ब
मानि बे माबानिया।
औ। औ।
बेखौल'सो गायो।
औ बेनो थैयोहाय।
जानलाय थोयो। आंहा ए गारलाय जालाय एबेलेबेल नालाय। जासिगोन बारा गोबाव गैला। उम उम। माबायो बेखौ बायो गोजानद्रायखायनो खाथिबा गायनो हागौ।
उम।
गोजानद्राय ना दलाङाबो थिग गैया हनै।
औ।
आरो आंथ' हाथारला ओंखारनो सानदुं गोसायाव
उम
हो बुटबारसो बुटबार उम। सानदे ना मानदे सोङो खोन्थानोबो रोङा गावनो दिनै वेदनेसदे सो। सानदे मान्दे सोंलायलायथियो जेबो मिथिया उम।
ओहोहोह।
मिथियाफामानो उम।
मिथिगोन ने?
जासिगोनानो बारा गोबाव गैला। नोंजों दानांसै हारसिं दाथोंसैहाय। दाहाय हरबावगोन र' बेलासियाव। दा बेलासि बेलासि हरबावगोन होनदां।
औ औ औ आं खोनादों।
गरमा गाबसथाहाय।
बोरमा गाबदोंहाय बोरमा फिसा दंलाबायो। बैसानि सखुमोनहानि। जोंहानि नङा मोनहानिसो मानै दंफैयो। जोंहानावबो दं बिसिनि गाबफैदों आरो।
ओ उम।
अमा फिसाखौ लाबोनायखौमबा आंनिसोदा अमाया होननानै जा फलिबावो बिबौखौ।
ओहोहोह अ। गावखौ अनग्रा नालाय गासिबो।
औ।
सर' जाबाय ओंखायनो एसे
औ माबा मोनसे बुस्थु लाबोबाथाय गावनिल' जाखायो।
उम। अननाय मोनसिनबायना बयनिबो।
ओं।
ओह ओंखायनो गावनि गावनि गोसिबो।